खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
गोजोन फुंबिलिनि गाहामालाय थाबाय नोंथांसिम
औ नोंथांनिसिमबो
अ नोंथांनि कल हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां
औ नंगौ आंनि नोंथांखौ कल हरनायनि जाहोनानो जादों आङो जों नि आबाद बा गायनाय फुनायनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों नोंथां
औ औ जागोन नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङा जोंनि गायनाय आबादनि सायाव एसे फोरमायग्रोना होदो
औ जागोन नोंथां आं बिदिब्ला फोरमायनोसै ओ दाथ' जोंना बोथोरा दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां ओ बर' बर' ओ जा जा माने जोंनाहाय ओ बर' माहारिया ओ गोबाङानो आ मावो माइ आबाद मावो नङा होमबा नोंथां ओ बेनि सायाव आं एसे फोरमायनि ओ दा बोथोराबो दैज्लां बोथोर ओ दाथ' माइ आबाद मावनायनि बोथोर नङा होमबा नोंथां आ बिबदिनो जोंनाहाय ओ जोंनि ओन सोलावहाय नुनो मोन्दों मा माइ गायनाय माइ गायनायावनो जोंना फार्स्टावनो मा नांगौ खोथिया खोथियानिफ्रायसो माइ म हर माइ गायनाय एबा माइ बिफांनि महर मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बिब्दिनो जोंना खोथियाफोनावहाय आ फार्स्टावनो जोंनो आ खोथिया फोनो थाखाय ओ माइ नांगौ। माइ बिदान नांगौ बे माइ आ जोङो बे माइ खौहाय दखान गलादारनिफ्राय नङाब्ला न'आवनो से बोसोर सिगां थिखानानै दोननाय माइ बेखौ जोङो आ बस्थायावहाय नांगौ जखानि सुनानै लानाय जायो बे उनावहाय फाथो बस्थायावहाय बेखौ सोनानै जोङो आ गोरा खाथेनानै जों बेखौ न' खाथिनि फुख्रि बा ओ दैमायावहाय जायखि जाया दैयावहाय जों बेखौ ओ साननै बा सानथामनि थाखाय जोङो बेखौ सोमनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां। आ बेनि उनाव हाय जोङो ओ बे सोमना दोननाय टाइमावनो जोङो ओ बेखौ फोनो थाखाय फोथार ना गोन नंङा होमबा नोंथां दुब्लि नांगोन बेनि थाखाय यनो जोंङो ओ न'निनो थाखानाय फोथार बा दुब्लि ओ बेयाव जोङो ओ फार्स्टावनो हाल एवनानै लानांगौ ओ गोदोनि आबै आबौमोननि ओ सम मायावथ जोंना ओ बे हाल एवनाया ओ जोंना मोसौजों एवोमोन नङा होमबा नोंथां नाथाय दानि जुगावहाय जोङो मा ट्रेक्टरजों ओ एवनाय नुनो मोनसै गोबाङानो ओ बेनि उनावहाय जोङो टेक्टरजो एवनायनि उनावहाय जोङो मा बेखौ ओ दैबो नांगौ नङा होमबा नोंथां। आ बे दैआ ओ जोंना दानाथ' बोथोरफोराबो मोजां थाया नङा होमबा नोंथां बे दैया जोंना बांद्राय थानो नागिरा दानि जुगावहाय माने अखाबा हाबाय थानाय जाया नङा नालाय दानि जुगावहाय बेनिखायनो जोङो ओ दै गैयाब्लाथाय जोङो आगोलथ सिलिनजों जोङो सारनानै लानाय जायोमोन नाथाय दानि जुगावहाय मा जोंना हन्दा मेचनो ओंखारबाय बेनि थाखाय जोङो ओ हन्दा मेसिनजों ओ दैखौ नांगौ बिबांनि सारनानै लायो दुब्लियावहाय बेनि उनावहाय जों बेखौ मोजाङै एवनानै लानाय जायो मोजाङै ओ जाहाथे हाब्रु मोजाङै जायो बिदि एवनानै लानाय जायो ओ बेनि उनावहाय जोङो बै ओ सोमनानै दोनाय मायखौ जोङो न'आव लांनाय एबा उसुं गोदा याव बा ओ खामसालियाव नङाबा खामसालियाव नङाबा ओ बेखौ जोङो न' सिङाव ओ माइखौ लां नानै जोङो ओ एसे फेनस्रोनानै ओ बिखौ थास' लाइजों थास' बिलाइजों नङाबाथाय ओ औवानि ओ औवालाय सरि बे थालिर लाइजों थालिर बिलाइजों बा जिजों जोङो बेखौ खोबनानै दोननाय जायो आरोना जाहाथे बेयो गरमजों ओ बेनि ओ माइनि गाजाया बेरो। बेरनो हायो बिनि थाखायहाय बिब्दिनो जोङो ओ खोथियाखौ ओ अखानायैहाय ओ दुब्लियाव लांनानै फोनाय जायो आरोना नोंथां। ओ फोखांनायनि उनावथ' जोङो बेखौ ओ जो थोन लानांगोन नङा होमबा नोंथां
फोखांनायनि उनाव ओरैनो दोनबाथाय बियो ओ मोसौ बोरमाया जाबाथाय बेथ' खोथिया महर मोननाय नङा बेनिखायनो जोङो बेखौ जोथोन लानांगौ जायो। जोथोन लानो थाखाय जोङो
जोथोन लानो थाखाय जोङो बेयाव ओ औवानि ओ बेरा बा नेटनि बेरा बेखौ जोङो सोंनानै दोननाय जायो बेनि उनावहाय जों बेखौ खोथिया महर मोनो आ रोना ओ नोंथाङा बिदिब्ला ओ एसे फोरमायनो हागोन नामा जोंनि माइ गायनाया माबायदिहाय गायनाय जायो खोथियानिफ्राय खोथियाखौ फुनानैहाय माबायदिहाय माइखौ गायो बेस एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंगौ हागोन जोङो माइखौ माबोरै गायो होनना बुङोब्ला गिबियावनो नों थाङाथ' खोथियानि सोमोन्दै फोरमायलांखांबाय
औ औ नंगौ नोंथां।
दुब्लिखौ फोमोननानै
औ नंगौ नोंथां।
खोथियाखौ लांनानै गायहैनाय जायो आरो।
औ औ नोंगो नोंथां।
थुनाय जायो दुब्लियावहाय माइखौ जेरै ओ गसा मह हराव जेरै सोरबाबा गिदिर गसा सोरबाबा फिसा गसा बेफोरबायदि होनानै नांगौ जखानि आ माइ लाना माइ ओ गेसें गुबुं थिग बेफोरबायदि गायनाय जायो आरो।
औ थारैनो औ थारैनो नोंथां।
माइफोराबो जोंना गोबां मुं ओंखारदों गोबां गुबुन गुबुन माइ दंसै नङा होमब्ला।
औ औ नोंगौ थारैनो।
बेखौनो जोङो बेफोरबायदि माइ लाना माइ गेसें गुबुंङैहाय गायनाय जायो। आरो बे माइफोरनि बादावहाय आङो बेफोरनि मुंखौ बुंनो सानदों।
औ औ।
जेरै मासुरि आरो रन्जित रंग बन्दु
औ औ माइब्रा जोसाबो थायो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
औ औ।
जोसाखौबो जोङो गायनाय जायो। जों बे माइब्रा जोसा गायनायावहाय जोंहा नेमफोर दङ
औ औ नोंगौ थारैनो।
औ थिग बेफोरबायदि नेमखौ फालिनानै जोङो गायनाय जायो। आरो थिग बेबायदिनो माइ गायै गायै गायै गायखांनोसै जोबनोसैबा जा लास्ट दिन बे दिनावहाय ओ हाल जांख्राखौ लानाय जायो नङा होमब्ला?
औ नोंगौ थारैनो
गामिनि सुबुंफोरखौ बा न' खाथिनि सुबुंफोरखौ सावरि लिंना नैहाय जोङो बेहाय हाल जांख्रा जानाय जायो।
औ औ थारैनो।
दिना खालि जोङो माइ गायनायावहाय गायखांनायनि उनाव नख' खरनि बिगोमाखौ जोङो हाब्रु फोनो थिग बेबायदि हाब्रु लाना फैयो न'खरनि बिगोमाया माइखौबो माइ गसाखौ लाना फैनानै जोंनि बाख्रियावहाय हाजों लिरनानै दोनफैयो आरो नङा होमब्ला?
औ नंगौ थारैनो।
थिग बेबायदिनो जोंनि माइ गायफानाय सावरि सुबुंफोराबो हाब्रुखौ लाबोफानानै न'खरनि सुबुंफोरखौबो हाब्रुखौ फोननाय जायो आरो ना
औ औ औ थारैनो
औ थिग बेबायदिनो बेनि उनावहाय जोङो साफा सुफा दुगैखांनानै ओंखाम जानाय जायो आरो ना जेरै नायै बेदरै नानि आलि बेदरनि आलि जाबाबो जाख'नो हायै होननाय बायदि जाय आरो ना रंजा खुसिनो गासैबो
औ औ नंगौ थारैनो।
औ नंगौ थिग नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो हाल जांख्राखौ खुङो नामा?
औ औ थारैनो नोंथां जोंनियाहाय हाल जांफ्रा खुंखांनायनि उनावहाय मा जोंना बे माइआाहाय माइ गायखांनायनि उनाव हाल थांग्रा जाखांनायनि उनावहाय बे माइखौ ओ जोथोन लायै लायै ओ जेनेबा जोङो बेयो बिदिनो सेजौ नैजि दिन ना दाइनजि दिन बिदि थानानै ओमफ्राय बेयो माइ फिथाइ महरै मोनो नङा होमबा नोंथां बेयो हाजानाय जायो होननानै खोनानो मोनदों आङो बेयो हाजानाय माने माइ फिथाइ थायखांनानै बेयो मोननाय मोननाय जायो आरोना नोंथां बे औ बे मोनखांनायनि उनावहाय जोङो मा बेखौ हानानै लाबोनाय जायो आरोना दुब्लिनिफ्राय गोदोनि दिनावथ' जोङो बेखौ बावखा औवा जों दाननाय बावखा जों बेखौ जोङो मुथि खानानैहाय जों बेखौ बाननानै लाना फैयोमोन। न'सिम नाथायहाय दानि दिनावहाय मा जोङो जोंनाहाय जोंनि जायगाथिं एबा जोंनि ओनसोलफोरावहाय नुनो मोन दोंखि बेखौ मिसिनजोंसो हानानै डाइरेक्टहाय ओजोंहायनो फोथारावनो बेखौ सौनानै एबा नानानै लाबोनाय जायो आरोना नोंथां। बिब्दिनो नोंथांमोननि ओनसो लावबो माइ हानायखौ बा माइखौ माबायदिहाय लानानै फैयो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ नंगौ हागोन थिग बेबायदिनो जोङो माइखौ गायखांनायनि उनाव माइ महरै मोननो थाखाय गोबां गेजेरावनो समफोर थाबावो नङा होमब्ला
औ नंगौ नोंथां।
गायखांनायनि उनाव जों जेरैबायदि नांगौ दै हासार मुलि थिग बेफोरखौ नांगौ जायो आरो जोंनो।
औ औ नंगौ नोंथां।
ए गेजेर गेजेर जे हाग्रा जायोब्ला जों बेखौ फुनानै होनांगौ अब्लाना मोजां सेहेरा जाबोनानै माइ ओंखारनाय समावहाय जोङो मोजां फिथाइखौ मोननो हायो नङा होमबा
औ थारैनो नोंगौ नोंथां।
औ बायदिसिना हासारफोर होनानै जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो। थिग बेबायदिनो माइया ओंखारबाय ओंखारनायनि उनावहाय जों बेखौ हायो हानानै लाबाय लाबोनानै जोङो दानाथ' जोंना मोसौजों नानाय जालिया नङा होमब्ला।
औ थारैनो नंगौ नोंथां।
गोदोनि दिनाव जोङो मोसौजोंनो नायोमोन। न'नि सिथ्लायावनो बेखौ मा होनो माइखौ जाबनानै मोसौजों मोसौ हालुवाजों जोङो नानाय जायोमोन आरो। दानिया जोंहा मेचिनजोंनो नायो। बे नाखांनायनि उनावनो जोंना माइआ जाबाय आरो बेखौ जोङो मबेबा बस्थाफोराव बा बाख्रियाव सोनानै दोननाय जायो नङा होमब्ला बेबायदिनो जोङो बेखौ जानो सम जायोब्ला जोङो बेखौ बाख्रिनिफ्राय दिहु ननानै सान्दुङाव लामनानै मिलाव सौनानै माइरं दिहुननाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ थारैनो नोंगो नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो गैलिया नङा होमबा नोंथां दोन्थ'लायनोसै नामा?
औ नंगौ
नोंथांनिफ्राय आ जा मिथिनो मोनै बाथ्राफोरखौ मिथिनानै मोनबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम जोबोर जोबोर साबायखर थाबाय गोजोननाय मोनबाय।
औ दे बिदिब्ला
औ दे बिदिब्ला